हेलौ हेलौ
अ नोंथां हेलौ ओनथां
अह
खोनादो
अह
हो
आङो दोङो ओरैनो
ना आं नोंथांखौ आं खामानि होदोमोन नोङो आं सख थाखाखासिग आै साहा लोंनो
औ
नथ मान हारनोसे सा लों थां सानफ्रोमबो थां खायो आं माने
अह हो
दा बिदिनो थांगोन ओ
थाङो आंबो
नोंथांखो आरो खामानि थिनदोनो मोना आङो बेयो बे सेबारखौसो आं आवगायखो हा हेलौ बेसां फारसेन
टुवन्टि पारसेन्टसो आवगायबाय
अह मोजाङै खामदोना बेखौ
खालामबायदों
देदफोर आ जाबाय
जाबाय नोंथाङा माबायाव थांदो
सगाव थांगासिनो दंर अआय बेसे साव
बिदिनो मेकपसे मोनैबाय
अ आरो खै जोनसो लाबावगोन नोंनि आनदास
आंनि आन्दासाव आङो मोजाङै दांबा साननै सानथाम
ए लाइनो थाबनो हैनो हाबा मोजां जोंन खैनो
नोंथाङा दि मोनसे अ नोंथाङा दि मोनसे एलबाम इदिट खालामदोंमोन बे जाबायानो जायाखै आरो माला रिलिस
अ रिलिजा गाबोननो सानदोंमोन माने एसे एक्सपर्ट खामबायदोंमोन आं एकसप' तायमानो फायब हावारस बिदो दा नोंना कारेन्टथ जोंना अखानि बोथोर दा खारेना एसेबां थाया अइ बेदर बो गैया बेसे थांलाय फैलाय जाबाय थायोना बिनि थाखायनो हागोन ना हाया दा गेरेनथि गैथ'वा आरो ना जुदि कारेन ना फायब हावारस कन्थि नु ओ उद आउद काट जायोबा हागोन दा कारेना मोजां जायोबा ओंखारगोन दिनि थायाबा गैला आरो गाबोन समनियाबो जालांनो हागो बेखौ
उम
फरिदिनो ग्राफिस खारद आनो ल' बाजेट नि ना फर जेबि रेमनि आ मेगसिमाम फिबथि थावजेननि लानो हाबासो मानिया आधा घन्टायावनो एक्सप जागोन आरो परके भिडिअआ तिन मनिटनि चारि मनिटनि माने कालार गेदिं खालामनाय लोगो लोगो माने हेभि जायो नों फिसिया जायो
उम
उम
नोंथाङा मा जानो थांदो होनदों
आ बिखन बिख पक'र
नोंथाङा पकरा जानानै गोसोखौ माबायदि मोनो?
मोजाङानो मोनदों नोंलाय
आंबो मोजाङानो मोनो
ओम मा मा जायोनो सगाव होनो
सगाव फैबा दाउदै सब बिदिनो पक'रा ओम मम' जायो
ओम ओमफ्राय ओरैनो बांसिन माखौ फेभ्रेट मोनो मखौ फेभ्रेट मोनो
बांसिन फेभरेट आंना दावदै सब
उम बिदिब्ला ओ ओमफ्राय आलु सब मम सब लाय हा
नोंथाङा
आंबो एग रल दुइ रल
ओम
उनावनो
ओम
ओम
ओम
र मोनफैबाय र' साहालोंनि खोनादों नोंथाङा लोंङादा
आङो मोनथ'वाखै लामाया ससेयावनो दोङो थांबाय दोङो लोगो दोङो आंजों लोगोसे साथाम लोगो सासे थांदोंमोन जाहोनाव बेखौ आङो न'आव दोनहोग्रोदो
मा नाम लोगोआ सोरो
मा खामनो फैदोंमोन इयो
जोङो बेरायनो थांनाय जादोंमोन दहाय दुगैनो होनना सानजौफुङआव बिनिफ्राय दुगैना अ बेनि उम बेनिफ्राय जोंहानाव फैदोंमोन बेरायलांनो होनना ओरैनो बिनिफ्राय दा मोनानानै न'आव दोनफैबाय
अ औ खबरा दाम हा आजों लोगोसे लोगोखासे एकदम बन्दा होननाय नोंथांसि नोंथांसिनायखाय।
अ
खोनाद'?
नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
हेलौ। खोनायाखै? अ दा नै गबराव उ पकराखो होफैबाय जानो नायदो।
नोंथाङा पकराखो? जाग्रोगोन नामा?
ओं जाग्रोआ रायज्लायग्रोनोसै जाहोलां रायलाय होलां उम दा आं लाइफ स्टाइलनि सोमोन्दै रायलायनाय जादों आरो दा न'?
अ
नों मारै थायो आं मारै थायो? उम सामफ्रोमबो नों मा मावो फुङाव सिखारनानै मा मा मावो?
आं फुङाव फार्स्टआवथ' सातथायाव उथियो उथिनानै हाथायाव हुयो बिनिफ्राय पिसिअन खालामो भिडिअ इडिट खालामनो थाखाय बिनि फ्राय ओंखाम जायो ओंखाम जाखांना ओरैनो दस दांनानै बरिं मोनबा गामियाव थाङो। थांनानै बिदिनो एथ एथा बा दुथायाव न'आव फैयो बिनिफ्राय ओंखाम जायो। गामियाव थांफिनो। गामिनिफ्राय मोनानानै न'आव फैयो मोनानानै भिडिअ इदित खालामो।
दे उम उम बायजोआव मा टाइमाव थाङो?
बायजोआव थांनाया हरावनो बांसिन जायो।
उम आंनिखौबो मिथिनो लुबैयो ना? आं न'आवसो दं। आङो फुं उम हो फुंआव आं बांसिन एघरता बाजायावसो सिखारो।
उम।
उन्दुनायानो ओरैनो माबासो जाखायो। एता दुता जाखायो तिनता। ओमफाय मोखां सुबाय। सा लोंबाय। फेयो।
बेखिनियानो होमबा ना नोंथांनि लाइफ स्टाइला?
उम उम। ओमफाय खामानि थाबा थाब सिखारो।
उम नोंथाङादि गौवाहाट टियाव मा माबा लायनो होनदोंमोन।
उम गाबोन लायनांगोमोन बाइक मोनो ना मोना। नों नोंनिया बाइकआसो थांजागोना थाजायालै?
जानाय नङा खोनालैयो इयो।
होइ जानाय नङा नोंनियाबो ना?
अबस्था गैसिना।
आंनिया जागोना जायाबा?
नोंसानि ग्लेमारा? नोंनि ग्लेमाराथ' जानाय नङा बायदि।
उम माबा गेेर गेेर गाबगासिनो दं।
नोंथांनि बिदानि गारियालाय?
बिना नायनांगोन।
अ।
हरगोना हराबा?
उम गारि गैयाबा मार प्रब्लेमलै नं?
उम।
न'आव कलखो दाननानै थांसै।
उम दस मिनिट जाथारथोसै उम। खैमिनिट जाखो? उम।
सेबेन ओइट मिनिट जाबाय। दा।
फाइभ मिनिट। होनबा आरो टु मिनिट नांबावगोन ना?
प्रब्लेम जादोंमोन।
इदिनो भलटेज खम फायो जायाखै। नोंसोरनालाय?
इनभाइटार मोनसे दोंमोन बियो हामबायना हामाखै? हामा जादों होनना खोन्थादोंमोन नोंथाङा आंनो।
हामाखै दाबो। फामनो लानांगोन उम। रां खावरिनि प्रब्लेमाव। दोङो नोंथाङा कलेज खुलिबायना खुलियाखै थांबायना थाङाखै?
कलेज क्लास जाथ'वाखै आगष्ट
उम। होनबा अवान मान्थसो बन्द।
आवान्स मान बान्द' औ।
मायाव लादों नोंथाङा?
आङो बागानफारा बासखा डिग्रि कलेजाव लानाय जादों।
उम उम। बिथाङा ग्रेजुवेट खालामगोनना खामा?
खालामनोथ' गोसो दोङ ना थाय नायनि गोसो टाइम लाना बायोबो।
माने इन्टारेस्ट आ बारा फरायनायाव गैया आंना।
मायावथो दोङो?
बिदिनो भिडिअ'ग्राफिफोर रावनो दोङो।
उम नाजादों।
ना हा-हा हायोबा मोजां साख्रि लानो हायो नाया नायनोसै।
नोंथाङा कल रायज्लायनानै गोसोखौ बोरै मोनखो?
जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां।
अ बिदिबा नोंथां फनखौ दोनथ'नोसै दे गोजोन्थों दे।
उम दे।